हेल हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
अ नोंथा दा एबसे दङ ना
औ फ्रियानो नोंथां
अब्ला ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
अ आं सावरायजा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय बेसादारि हारिमु
औ
बेसादारि हारिमु होनब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ जोंहा गोबां रोखोम नि बेसादारि हारिमुखौ मोननो हायो जेरै ओ दानाय लुनायाव बाहायनाय बेसादारि हारिमु आबाद मावनायाव बाहायनाय बेसादारि हारिमु आरो बिब्दिनो मैहुर खालामनायाव बाहायनाय बेसादारि हारिमु बायदिसिना बिब्दिनो जोंहा बेसादारि हारिमुखौ जेरै दानाय लुनायाव बाहायनाय बेसादारि हारिमुखौ जों औवानि आरो दंफांनि मोननो हायो जेरै दंफांनि होनना बुङोब्ला जोंहा साल एबा खातसालखौ मोननो हायो बिदिनो माखु आरो जन्टेल बायदिफोरखौ जों दंफांनि मोननो हायो बिदिनो आरो औवानि होनना बुङोब्ला जोंहा साल खुन्थाफोर जों औवानिबो बानाय सम लाना सोरबा सोरबा दंफांफोरनिबो बानायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो बायदि बायदि मुवा बेसरफोरखौ दंफांनि बानायनाय मोननो हायो बिदिनो जोंहा आबाद मावनाय बिथिं आवबो गोबां दंफांनि मुवा बेसादफोरखौ मोननो हायो जेरै आबाद मावनायाव गाहाय गोनां जानाय मुवा हिसाबै नांगोल नांग ल जों दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। गोबां रोखोमनि दंफांफोरखौ जेनेबा नांगोल जादला दंफांफोरखौ गिबियाव सायखना ला नाय जायो बिनि उनाव दाननांगौ जायो गोरा दंफां नायनानै दान दाननानै नआव लाबोनानै नांगोलनि महर होनाय जायो बिदिनो बिफांनि मुवा होनना बुङोब्ला बे नांगोल मोनसे थाबाय बेनिफ्राय दिला जोंहा बेखौबो दंफांनि बानायनायमोन एखनबा औवानिबो बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिदिनो आरो आबाद मावनायाव औवाबो बिफांनि एबा दं बिफांनि इसाद होनना बुङोब्ला जोंहा जेरै रयनाफोरखौ मोननो हायो बेखौ माइ बुथुमनाय एबा माइ बुथुमनाय फोराव बाहायो बिदिनो औवानि बेसाद होनना बुङोब्ला आबाद मावनायाव जोंहा मै जुंगाल बेफोरखौ मोननो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा हासिनि हुखेन बायदि बाय दि मुवा बेसादफोरखौ जों औवाननिफ्राय बानायनायखौ मोननो हायो बेबायदिनो आबाद मावनाय बिथिङाव आरो जि दानाय बिथिङाव गोबां रोखोमनि औवानि आरो दंफांनि बानायनाय मुवा बेसादखौ मोननो हायो नोंथाङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ बेसादि हारिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरों आरि गियान थाबोनाय हिसाबै आथिखालावबो बेफोर बेसाद फोरखौ बाहायगासिनो दं जेरै संसार जानायाव बाहायनाय आइजें आइला जों नखरावनो बाहायनाय बेफोरखौ बुंनोसै आङो माखासेखौ औवाजोंनो बाहायो माखासेखौ दंफांजों गावनो बानायना लायो जेरैबायदि ओंखाम ओं ओंख्रि संनायावबो गोबां औवाजों बानायनाय आइजें आइला बाहायो जेरैबायदि खादौ खादौआ जाबाय ओंखाम एरखावग्रा बेयो औवाजोंनो बानायनाय मोनसे दाब्ला रोखोमनि जायो आरो बिनि उनाव सागं बेयो जाबाय ओंख्रि साग्रा जेरैबायदि नारजि ओंख्रि बा माबा बिदिनो माबा ओंख्रिखौ गेब्लेहोनो थाखाय बेखौ सानाय जायो बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो नआव जेरै जों उन्दुनो थाखाय जों बिस ना बेफोरखौ बानायनाय जायो बेफोरबो दंफांजोंनो बानायना लानाय जायो आरो खाय गोदो सिगां आं नुबोनाय हिसाबै उन्दैयाव माखासे औवाजोंबो दंफां बैदि दंफांनि बिसिना लुनाय नुनो मोन्नाय जादोंमोन जों लाबनि आरो बेनि अनगायै न लुनायावथ जों सिगांनिफ्रायनो औवाखौ औवा आरो दंफांखौ बाहायबोदों बेबो बेसादारि हारिमुआवनो गोलैयो आरो बेनि अनगायैबो जों बर'फोरनि दामग्रा देग्रा बेहायबो गोबां बेसादारि। बेसादारिफोर बाहायनाय नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि खामाव दंफांनि बा बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो सिफुं बेखौबो औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
आरो बेनि अनगायैबो जथा बेखौबो। दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जेरै नआव बाहायनाय सियार। खामफ्लाय बेफोरखौबो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ नंगौ।
आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ।
औ
बेसादादि हारिमु होनना बुङोबाथ जोंहा हानिफ्रायबो बानायनाय जों नुनो मोननाय जायोमोन गोदो। नाथाय आथिखालाव बांसिनानो दानिया हानिफ्राय। जो बायदिफोरखौ लुनाय बानायनाय जालिया। नाथाय आथिखालाव। नाथाय गोदोनि समाव हानि गोदो दो ख्लाफोरखौ बानायनाय जायोमोन जायखौ दै दोननो थाखाय बाहायनाय जायोमोन। बै दै दोननाय समाव हानि बेफोर दोआव। दैफोरखौ दोनोब्ला दैया गुसु। थाबाय थायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि हानि दखौ बर'फ्रा बानायनायखौ नुनो मोननाय जालिया।
थिख बेदिनो बेसादारि हारिमुनि बिथिङाव सावरायनो थाङोब्ला जोंहा जेखाइ खबाय बायदिफोरखौबो। जों मोननो हायो बेफोरखौ। ना गुरनाय आरो ना लानाय बेफोराव बाहायनाय जायो। आरो बेखौ औवानि बानायनाय जायो बेफोरबायदिनो। ना हमनाय बिथिङाव जोंहा औवाजों बानायनाय गोबां मुवा बेसादफोर मोननो हायो जेरै खखा सेन फल बायदिफोरखौ जों बांसिनानो औवानिफ्राय बानाय जायो बांसिनानो माने औवानिफ्रायनो बानायनाय जाखायो गोदोनिफ्रायनो।
सेनफोरखौ जोंङो।
ना सानो थाखाय बायनाय जायो खखाफोरखौ नाथाय फलखौ जों ना हमनायाव बाहायनाय जायो- बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि बेसादारि हारिमुफोरनि सायाव सावरायबावनो हायो जेरै मैहुर खालामनाय बिथिङावबो जोंङो बेसादारि हारिमुखौ मोननो हायो। जेरै जं ला थिर बायदि आरिखौ औवाफोरनिफ्राय बानायनाय जायो बांसिनानो।
उम्म
बिनि अन गाबो जोंङो गोबां रोखोमनि बेसादारि हारिमुनिफोरनि सायाव सावरायनो हायो। नोंथाङा आरोबाव नोंसोरनि जायगानि बेसादारि हारिनि बाहायनायनि सायाव फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
जोङो आथिखालावथ' एसे गोदान मोन गाबो हाबफाबाय नालाय जोंनि जायगायाव एफा एनै सोलायहांबाय जेरैबायदि गोदो गोदोथ' जोङो न'आव बाहायनाय आइजें आइला जेरै आं दानि बावैसो बुं बुंलांबाय खादौ बेफोरबो आथिखालाव मानेखि लबारनि लबार नङा स्टलनि सिस्टेम मोनो खोस्लि बायदि आरो बेनि उनाव सागं सागंआबो जोङो गोदान मुगाजों दाजानाय मानेखे हाथाय बाजाराव बायनानै मोनो बेखौ जों औवानिबो बायनाय आथिालाव बारा नुबांनो मोनला आरो बिनि अनगायै जों जेरै मैगं खादा मैगं सुग्रा सान बेफोरखौबो मानेखि लबारनि सिस सिस्टेमखौ मोननो हायो आरो आथिखालाव आरो बिनि अनगायैबो गोबां जों बेसादारि हारिमु जेरैबायदि
बाहायो बेफोरखौ मानेखि एसे एफा एनैबाबो सोलायबाय जेरै जों जि दाग्रायाव जों गोदो माखु बेफोरथ' दं फांनि जायोमोन नाथाय आथिखालाव लहानि सिस्टेमबो नुनो मोननाय जासै आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरैबायदि जोङो गोबां बिदिनो बाहायोमोन बेफोरो नाथाय एफा एनैबाबो सोलायलांदों सोलायलांदों आरो जुगजों लोगोसे
औ
नोंथांनि जायगानि जायगायाव बेबायदि सोलायनायनि आखौ बुंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो आबाद मावनाय बिथिङाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै आबाद मावनायनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय नाथाय आथिखालाव बेफोर सोलायनानै न'खरफ्रोमबो ट्रेक्टरथ' गैया नाथाय गुबुननिफ्राय भारा लाबोनानै बांसिन न'खरानो ट्रेक्टरजों हाल एवनानै हालेवनायखौ नुनो मोननाय जायसै जायनि जाउनाव आथिखालाव गोदोनि बायदि हालिजांफ्रा बायदिफोराबो एफा एनै खमायलांबाय बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बेसादारि हारिमुनि बिथिङाव जोंहा आबाद मावनाय बिथिङाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोंहा माइ नानो थाखायबो गोदोनि समावबा मोसौजोंनो दानाय जायोमोन जायनि थाखाय हुखेनफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि दि माइखौबो मेसिनजोंनानायनि जाउनाव हुखेनफोरखौबो बांद्राय बाहायनाय जालिया आरो माइ रोगारनो थाखायबो दानिया ट्रेक्टर बायदिफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोननाय जायोसै गोदोनि समाव थ सुबुं फोरानो दुब्लियाव गावबाागाव माइ सरनानै बावखाजों रोगायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर बायदि। खौ नुनो मोननाय जाला बांसिनानो दानिया ट्रेक्टर आरिजों। माइखौ रोगायो एखनबा खायसे खायसेआ दुब्लि यावनो माइखौ नानानै लाबोयोमोन लाबोयो।
दे बिदिब्ला जोंनि रायज्रायनायखौ बेहायनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन नों